हेलौ खोनादोंना नोंथाङा
खोनादों नोंथां
औ नोंथांनाव नोंथांनियाव एसे सम मोनोब्ला आं मोनसे ओ माने आयदाखौ लानानै सावरायनो सानदोंमोन
औ नोंथां आं दा सम सम दङ दे एसे फ्रियावनो दङ सावरायजागोन नोंथां दा आयदयासो मा मोन नोंथाङा फोरमायदों
जाहैबाय जोंनि आबाद फोथार औ नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा जोंनि आबाद फोथार मा मा मावो मा खालामो माबोरै बेफोरखौ
औ औ नोंथां फोरमायनो हागोन दे एसे
दे अब्ला
दा दैज्लां बोथोर जोबोर अखानि सम दा दैबानानि सम जाबाय दं रथ' जोंनो गि गाहायै आबाद मावो होनोब्ला माइआनो
औ औ
दा दा दाथ' जोंनाव दा माइ गायनायनि सम जादों दा जोबोर माइ गायख'दो आरो ना दा माइ गायफ'दो ओमफ्राय थारै नो इनि सिगाङाव गायखानाय जेनेबा मैगं थाइगंबो दङ दंनायालाय थेवब्लाबो दा आङो एसे दा माइ गायनाय गायबाय थानाय सम जादों जेला माइनि बागै एसे बुंनो सानदों आरो ना
औ औ औ औ
दा दैज्लां बोथोर माइ माइया जेनेबा जोंनाव आओ
हाल हाल एवनाय बा बेफोर बागै सब सावरायलांजोबनो सानदों आङो जेनेबा
औ दे
गोदोनि ओ माइ आबाद थ' गोदो गोदायनिफ्रायनो जेनेबा आजै आजौनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे ओ जोंनि हारिनि बा जोंनि बे ओनसोलनि जेनेबा ओ थांना थानायनि राहा जेनेबा माइखौ माइखौनो जों जायो होनना बुंजायो
औ औ औ नोंथां
गोदो गोदायनिफ्राय जों नुबोदोंमोन जेनेबा मोसौजों मोसौजों नांगोलजों जेनेबा हालेव वनाय नुबोदोंमोन आरो आगोलावना जों उन्दै उन्दैबा ओमफ्राय नाथाय दा एसे चेन्ज जाबोदों आरो ना सोलायबोदों औ दाथ' जों गोदिर गिदिर ट्रेक्टरजों जेनेबा हनुमान ट्रेक्टरजोंसो हालेवनायखौ नुनो मोनदों
औ औ
ओ माइ जेनेबा माइ माइफ्राबो एसे सोलायबोदों आरोना आगोलनिसाय ओ आगोल गोदो आसु माइ गायोमोन ओ बिदिनो जोसा माइब्रा माबा थेंग्राय ओ बेफोरखौ गायनाय नुयोमोन दा नाथाय एसे सोलायबोबाय दा ओ रन्जित आयजुं फोरखौबो एसे बारा खम जाबोनाय नुदों आरो आय जुम माइफोरखौबो ओमफाय दा रनजित सत्तुर पसात्तुर
औ
बेफोरबायदि माइफोरखो बांसिनै गायनाय नुदों आरो जोंनाव दा
औ
दा जों जोंनियाव दा माइ गायनाया सोलिगासिनो अ जोंनाव
बांसिन दा जोंनाव बेलेगावथ' जों नुनो मोनदों जेनेबा मबाइलफोराव बा इउ फेसबुकफोराव नुनो मोनदो
औ औ
ओ माबा मेसिनफोरजों गायनाय ओरै नुनो मोनदों आरो ना माइ गायनायखौ नाथाय जोंनाव मेचिनजों गायनाया सोलिथ'वाखै दा आखाइजों जेनेबा मेन पावारजों गायगासिनो आरो जेनेबा मानसिजोंनो गायगासिनो बेफोर मा ओ सफैथ'वाखै आरो दा नोंथांमोननि आबाद गायनायावहाय ओ माबायदिहाय सोलिगासिनो
ओ जोंनिथिंबो दा माइ आबाद गायदो ओ गोबाङानो गायखांबाय आरो गोबाङानो गायबायबो दङ ओ दा जों गोदोनिफ्राय ओ गोदोनिफ्राय नायबोयोब्ला जोङो गोदोयो ओ नांगोल बायदिसिना बेफोरबायदि खदाल बेफोरजोंनो जावग्लिनानै बा नांगोलजों हेवनानै मोसौ बाहायनानै जोङो ओ माइखौ गायोमोन आरो नाथाय जों दा ओ बोथोर आरो जोंनि माबाया ओ रोंगौथिया सोलायलांनायनि थाखाय जोङो गोदान गोदान माइ गायग्रा आगजु बा जोंनि ओ गिदिर गिदिर मेसिन बेफोरखौ बाहाय- नानै जोङो दा ओ दुब्लि फोथारफोरखौ हेवनाय नुयो आरो जोंनि आलि आलि दाननाय बा आलि खोनाय बेफोरखौबो जोङो गोदान टेक्न'लजिजों जोङो नुनो मोनगासिनो दोङो आरो बेफोरो जोंनिथिं जाथ'वाखै अब्लाबो जोङो गोबां नुयो आरो खायफा खायफा जायगाथिं लासै लासैनो लासै लासैनो बेफोर जोंनिथिंबो जालांगोन जालांगोन जोंनिथिंथ' दा फ्राय माने मानसियानो नांगोलजों गायालाफानो दा जोङो नांगोलजों हेवा लाफानो सरि नांगोलजों हेवा लाफानो ट्रेक्टरजोंनो हेवनाय नुयो आरो बांसिनानो ट्रेक्टरजों हेवनानै मानसिफोरा खोथि खोथियाखौ फुखाना लानानै बेयाव रुवानि लिंनानै बा माइ गायग्राफोर लिंनानै जोङो माइखौ गायो आरो माइ गायनानै जोङो माइखौ एसे माहासे बा माहानैैसो दोननानै जोङो माइखौ हासार होयो बेयाव माइआ मोजां जानाय एबा माइआ मोनसे मोजां साइस्थ'आव फैनायनि जों हासार होयो बे बेनिफ्राय साननैसो थाबावनानै जोङो माइ माइआव मुलि सारनाय जायो बायदि ओ एम्फौ एनला अआरिनि बा माइफोरा मोजां मोजाङै जाबोनायनि बेफोरबायदि आरो बेनिफ्राय जेथिया माइया जाथारो ओंखारथारो ओंखारथारनायाव जोङो दानि जुगाव आरो माइ हानायफोरखौबो माने मेसिन मानसि मानसि मानसिया हायालाबानो बांसिन मेसिनखौसो दानिया हानाय नुयो आरो
औ
नोंसोरनि औ औ आइ जानायनि थाखाय
जे सोंजागोन जागोन दे
अ नोंथांमोननिथिंबो बेफोरबायदिनो माइ हानायफोराव मेचिन बाहाय बे‌ नामा बा मानसिफोरखौ एसे खम हाग्रा हानाय नुबाय नामा
औ औ नोंथां बे बाथ्राया सैथो दानि जुगाव जेनेबा मानसिजों माइ हानाया जोबोद खस्थ' बा आइ आइ आइ होनाया एसे खम जायो नालाय मेसिनजों सानसेयाव सल्लिस पन्सास बिगा माइ हानो हायो आरो लोगोसे डाइरेक्ट नाखानाय जेनेबा नाखानाय जायो आरो माइखौ नाथाय मासेजों हायोबा ओ हानानै रोगानांबाय आरो नानांबाय जोबोर खस्थ' दङ बेनि थाखायनो बेफोरो एसे खमायलांनाय नुदों आरो जोंनि ओनसोलावबो होनानै नाखानानै डाइरेक्ट रोगानानैल'सो लाबनांगौ न'आव बेबायदि ओखायनो मेसिनजों हानायखौ बांसिन सोलिदों आरो जोंनावबो दा नोंथां औ नोंथांखौ आं एसे औ
औ बेनिफ्राय नोंथांमोननि साइद जा बेनि माइ आबादनि अनगा बेलेग आबाद बा बेलेग आबाद मावनाय बेफोरनि बागै एसे फोरमायजागोन नामा
औ औ आ मावनाय नुदोंङजोंनाव जोबोर माने माइनि अनगायैबो
हेलौ नोंथां खोनादोंना
औ खोनादोंमोन
औ माइनि अनगायैबो जेनेबा गुबुन बा गुबुन आबादावसो मानसिफोरखौ बांसिन गो गोसो होनाय नुनो मोन्दों आरो ना
औ औ
जेनेबा जोंनाव दा सोलियो ड्रागन फ्रुइटस आ बैग्रि
औ
थाइजौ बाय सुफारि माने सुमफ्रम बेफोरबायदि आबाद ओमफ्राय जिंखा पथल बानलु बानलु माने फालौ बेफोरखौ गोबां गायनाय गाय गायदों आरो जोंनाव माने एसे माइ गायग्रा हाफोरखौबो होनानै बैग्रि ड्रागन थाइजौ समुमफ्राम बेफोरबायदि आबाद फोरखौ बांसिनै मावनाय नुबोदों आरो एसे बारानिसाय बारा मावबोगासिनो दं जोंनि ओनसोलाव दा
औ बेफोराव माने बांसिन मुलाम्फा जायो नामा
औ बेफोर माइ माइ माइ आबादनिफ्राय बेफोर आबाद माने बुहुत गुन बारा मोनो आरो जेनेबा जेनेबा नों दा थाइजौ फांसे हमना ला थाइजौ फांसेयाव जुदि फांसे थाइजौआवनो नोङो दुइ तिन कुइन्टेल मोनोबा
औ औ
थाइजौनि रेटआ जेनेबा द'जि स्निजि ओरै सोलिबाय थादों आरो नखि खिल'आव औ दा थाइजौ फांसेयाव बेसेबां जागोन लाना थाइजौ फांसेयावथ' बे बिसि जागाला बारा जागा लायाना देर बिगा हायाव नोङो थाइजौखौ एक्स' हानद्रेद हानद्रेद दाल गायजायो
औ औ
लोगोसे गेजेर गेजेर सुमफ्रामखौ जेनेबा आरो गायफा जाबावो दानो बेनि गेजेरावनो थाइजौनि गेजेरावनो
औ औ
जेनेबा नों फांसे दंफाङाव जुदि एक कुइिन्टेल जायोबा नों साथि थाखा बास बेसे मोनगोन नोंथां सय हाजारसो मोनो नामा कुइन्टेलाव अ जुदि तिन कुन्टेल जायोबा अथ्र' हाजार मोनो फांसेयाव औ बेखायनो बेफोरो थारान माइ आबादनिस जोबोद ओ माबासिन आरो जेनेबा इनकाम द
मुलाम्फा गोनांसिन आरो न'खरखौ औ न'खरखौ मोजाङै सामलायसिननो हायो
सामलायसिननो हायो बे बेफोर आबादजों बेनि थाखायनो एसे माइ मावग्रा फोथारफोरखौ एसे खब फोनानै थाइजौ बा बैग्रि ड्रागन बेफोरबायदि आबादफोरखौ जों एसे बारानिफ्राय बारा मावनायखौ नुबोगासिनो आरो जोंनि ओन्सोलाव जेनेबा नों ड्रागन फुरिसटखौनो हम किल' आरायस' एबा नैजौ बाजि थामजौ बेफोरबायदि आरो किल' केजियाव
औ
दा बैग्रि बैग्रियाबोथ' केजियाव थामजि ब्रैजि सम लानानानै सम दजियाव लासै थाङो नङा होमबा नोंथां बेफोरबायदि औ बेखायनो एसे माइ आबादखौ एसे ओ माबा खमायनानै इसे बेफोरबायदि उफ्रा खेथि मावनायाव एसे बारा होदो आरो ओ गोसोखौ बारा होनाय नुदो आरो जोंनि हेलौ ओ गुबुन हा गुबुन रायजोफोरनि बायदि जेनेबा दा जोंनाथ' आगोलावथ' थाइजौफोरफोरखो जोंनाव थाइजौ बिफां थाय थायोब्लाबो जोंनि थाइजौ थाइजौ फिथाइफोरखौथ' जों बारा सहरफोराव नुनाय जायामोन ड्रागन फ्रुइट्सफोरखौथ' जों नुफेरामोन बेफोरबायदि ओ आबादफोराबो दा जोंनि एरियायाव साग्लोबफैबाय आरो
औ नोंथां औ औ
नोंथांमोननिजों दा ओ माइ आबादनि बागै नोंथांमोननावबो बेफोरबायदि माबाफोर ओ बेबायदि आबादफोर मावनाय जादों नामा
औ जोंनिथिंबो बेफोरबायदिनो गोबां मावो ओ जोंनिथिंबो दा थास' ओ जिंखा बायदिसिना बानलु बेफोरखौ दाब बानलु बेफोरखौ गायो आरो दाबो गायनानै माने बेफोरनिफ्राय बरियासे जोङो माइ आबादनिख्रुइ एसे साबसिन इनकाम मोनो आरो
औ आरो इसे इजिसिनना इजि प्रसेस माने गोरलै उम
अब्ला नोंथां जोंना ओ नों नोंथांजों रायलायनानै ओ जोबोर गो- जोननाय मोनबाय आरो नोंथांनि समखौ मोननानै नोंथाङा जि फोरमायदों नोंथाङा सैथोखौनो फोरमायदों बेखौ मो आङो मिथिनो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय नोंथां
औ नोंथांनिसिमबो आंनि सिम जि राय ओ सावरायनो थाखाय ओ नोंथाङा फन हरबाय बा कल बेनि थाखाय नोंथांनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय नोंथां
औ गोजोन मोनाबिलिनि नोंथांनिसिम गोजोन हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय
ओं बरायबाय नोंथां दे होमबा नोंथां समाबो जाबाय जोंना